ओनादोना
औ खोनादों नोंथां
अ ओ नोंथाङा दायो मा खालामदों
आं दंथैयो
अ नोंथाङा ओरैनो दङब्ला ओ फंनैसो आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां आयदाखौ बुंदो
औ ओ बिब्दिब्ला आङो आयदाखौ बुंनि ओ मैगं गायनाय आरो मैगं मा मा मैगं मोनो जोङो आरो मा मा मैगं गायनाय जायो आरो मोननो हायो बिनि बारै फंनैसो नोंथांखौ सोंद'यै फोरमायलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय
औ ओम मैगंफोरखौथ' जेरैबायदि ओ जोंनि उम बर' हारिनि सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो हाग्रा बंग्रानिफ्राय बा मिथिंगायाव जाखिनि मोनो बेफोरखौनो जोंङो हाग्रा बंग्रानिफ्राय खा खानानै लाबोनानै जानाय हुदा दं आरो ओ न'आवनो आ आबाद मावनानै ओ बा न'आवनो फोना लानानैबो जानाय हुदा दं। जेरैहाय हाग्रा बंग्रानिफ्राय गोदो मानो होनबा जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो हाजो ओ सेर सेर बा दैमा सेर सेर थानानैसो मोजां मोनो
औ
थिग बेबायदिनो जेरै ओ बेनिखायनो ओ जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा। जेरैहाय हाजो जिं जिं थानायहायनो हाग्रा ओ बंग्राफोराव थांनानै बैफोरखौनो बैफोर ओ मिथिं गायाव मोननाय मैगं थाइगं जेरै थास' बिथुरि सिब्रु आरो जेरै ओ थाइगिर बेबायदि गोबां रोखोमनि। ओ मैगंफोरखौ लाबोनानै। ओ जानायखौ जों नुनो मोनो औ आरो गोबां ओ आथिखाल मुगायाव गोबां रोखोमनि आबाद मावनायफोरखौबो जों नुनो मोनो जेरै हाय लाइ लाफा मुला खुमब्रा बेबायदिनो आरो। आलु
औ
न्थाव जोगोनार ओ बायदि मैगंफोरखौ ओ आबाद मावनानै लायो बेबायदिनो औ। आरो फान बानलुफोरखौबो आरो बेफोर गायना लानानै ओ जान जान जिखिनिखौ नांगौखिनिखौ जानानै ओमफ्राय ओ गोबां गा नानै बेफोरखौनि फालांगि मावनायखौबो जों नुनो मोनो। बेबायदिनो औ
यो नोंथांङाबो एसे फोरमायबा साबसिन जागोन होनना आं सानो।
औ ओ बिब्दिब्ला आबाद मावनाय आरो मैगं मोननाय बेफोरनि बारै आं नोंथांङा जोबोद मोजांङैनो फोरमायलांबाय। गावनि बिबुंथिजों ओ आंबो आंनि बिबुंथि थिजों फंनैसो फोरमायलांनोसै नोंथांनो। ओ जोंङो आबाद होननानै बुंङोब्लाथ' जोंङो ओ न'आवहाय जोंङो। ओ गायनानै जोबोद मोजां मोजां मैगं गायनानै जोंङो जानो। बो हायो नंङा होनोब्ला? ओम जोंङो न'आवनो ओ मोसौ लानानै ओ मोसौनि। नि गोबोरखिखौहायो हासार खालामनानै। ओ जोंङो ओम हा मोसौजोंनो हालौनानै बा ट्रेक्टरफोरजों हालौनानै जोंङो हाखौ लाग्रोनानै जोंङो मैगं गायनो थाखाय रेडि खालामनानै लागोरनाय जायो नंङा होनब्ला? ओ जोंङो जेरै ओ जोंङो मैगंफोरखौ मोननै बाहागोआव राननो हायो नंङा होनब्ला? दैज्लांनि आरो मेसेंनि ओ जोङो मेसेङावहायो जोङो आलु गायनाय जायो नङा होनब्ला? बे आलुखौ जोङो बिदिनो ओ बांद्राय बाला बा हासार गैयि जायगायावथ' जाया नालाय। बेनिखायनो जोङो एसे गोबोरखि हासार लगायनानै जोङो ओ बेखौहायो हालेवनांगौ आरोखि हाग्रा जाहाथे हाग्रा गैयाजासे हालौदो ओ बेनिफ्राय जोङो हाग्रा गैया लासे दुल दुल हालौवखांनायनि उनाव जोङो नांगोल जोंनो सिन बोनो हायो आरोखि नङा होमब्ला?
औ नंगौ।
जाहाथे जोङो आलुखौहायो दरसे दरसेयै गाजा बेरनायखौ हायो होनो हायो। ओ जोङो आलु खौबो जोङो गाजा बेरहोग्रोनांगौसो नङा होनब्ला? गायगेरनो थाखाय। ओ बिब्दिनो जोङो आलु जोलैखौहायो ओ नांगौसेबां ओ गोजान-गोजान होनानै बे हाखरावहायो होनानै फबनांगौ आरोखि। बेनिफ्राय जोङो फबनानै ओ जोङो बिलाइआ खिलिबोबाथाय जोङो बेखौहायो एसे-एसे खोस्रोना होबाय थानांगौ नङा होनब्ला? बिनिफ्राय जोङो ओ ओम बिलाइयाहायो जेब्ला रानो अब्लाथाय जोङो बुरजा जाबाय होनना मोनथियो नङा होनोमब्ला? बेनिफ्राय जोङो बुरनानै गोबाव समसिम जानो थाखाय मोजां जायगायाव दोननानै लानो हायो आरोखि बिनिफ्राय जोङो मेसेंनि मैगं होननानै बुंब्लावोबा- ओ लाफा दङ लाइ दं- ङ ओ बेफोरबायदिनो जोंहा फुलकबि बान्दाकपि अलकपि आरो बायदिसिना मोजां मोजां मैगं जोङो मोननो हाबावो आरोखि बेफोर खौहाय जोङो ओ जोङो ओ लाफाफोरखौ गायनो थाखाय गोबोरखि हासारजों ओरैनो दुल दुल हालेवनानै मै होनानै जोङो ओ बेगरखौ सारलाना होबानो जोङो गाय नाय जायो आरोखि नङा होनब्ला बिब्दिनो रज'यो आरोखि ओ बेनिफ्राय जोङो दैज्लां बोथोरावहाय होननानै बुङोब्ला जोङो ओ ओरै मैगं दङ ओ फाथो, मैथा आरो मैथा बांगाल बेनिफ्राय ओ मोननो हाबावो थारुन
ओ।
बेफोरबायदिनो आरो ओ सबाय बिमा ओ बहल, जिंखा, भेन्दि औ। जोगोनार खुमब्रा, लाव बेफोरबायदिखौबो मोननो हायो आरोखि। ओ जोङो ओ दैज्लां मेसें होननायनि जेबो खोथा गैला दानि जुगाव नङा होनब्ला? ओ गासैखौबो मैगंखौनो जोङो ओ इदिनो हासार बाहायनानै औ बार' मासिया फाननाय जायो। बेखौहायो ओ जोङो जायखिजाया हासार बाहायनानैबो नो गायनो हानायखौ नुनो मोनो जों दानि जुगाव नङा होनब्ला।
औ नंगौ
औ जोङो बिब्दिनो ओ थारुनखौबो गायनो थाखाय जोङो ओ सिगांग्रो थास'खौ गाजा बेरहोग्रोनांगोन आरोखि हायाव दोननानै। ओ नङा होनब्ला पेंखाखौहायो बेनिफ्राय जोङो सिगां आरो हाखर जावनानै ओ हाखर हाखरावहायो ओ दरसे बा दरनै होलांनानै फबनानै जोङो बेखौ खिलिहोनानै जायो आरोखि नङा होनब्ला बिनिफ्राय जोङो बेखौबो ओ जाहाथे बिनि बेदरा मोजाङै मोजां थाङो बेनि थाखाय जोङो खोनानै होबाय थायो नङा होनब्ला?
औ नंगौ।
औ ओ जोङो बिब्दिनो मैथाफोरखौथ' ओरैनो जानला-मोनला हालेवनानै फोलाबायबानो ओंखारो नङा होनब्ला? ओ बांद्राय दैज्लाङावहाय माने दैज्लाङावल' मोननो हायो आरो बे मैथाफोरखौहाय ओ माने बांद्राय अखा हाब्लाबो बियो जेबो जाया नालाय। आरो अखा हायै जायगायाव बेयो बारा जानो नागिरनायखौ नुनो मोना नङा होनब्ला। बिनि थाखायनो जोङो दैज्लां बोथोराव मैथाखौ फोनाय जायो आरोखि। जोङो बेफोर मैगंफोरखौनो फोनानै ओम जाहाथे जोंनि हाया खालि दङब्ला बेयावनो ओ जोङो हालेवनानै गायलाबायनानै जोङो जोबोद मोजां रां खामायनो हायो। नङा होनब्ला रां खामाय नायनि बिथिङाव आबादा जोंनो जोबोद मदद होयो नङा होनब्ला?
औ नंगौ बिदिनो होनबा नोंथांनिफ्राय गोबां मिथिनो मोनबाय नोंथाङा बुंनाया थारैनो
नंगौ बेबायदि आबाद मैगंफोरनि आबाद मावनानै बा गुबुन गुबुन
ओ आबादफोर मावनानै जोङो रां आरजिनो हायो बेयो जोंनि रां आरजिनायनि मोन से जोबोद ओ माने गिदिर ओम मोनसे औ बिहोमा औ नंगौ बेबायदिनो आरो बिदिनो ओ जेनेबा आरो गोबां मैगं-थाइगंफोर दं बेफोरनिबो माने ओम आबाद मावो नङा होनबा आरो दायो दाथ' जेरै आथिखाल मुगायाव गोबां गोबां दा रिमिनारि गोबां
मुवाफोर ओंखारदों। बे मुवाफोरनि हेफाजाबैबो गोबां मैगं थाइगंफोरखौ गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो गोबां फालांगि खालामहैनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो नोंथाङा थिगानो बुंदों जोंना ओ जेरै मेसें बोथोर आरो दैज्लां बोथोर जोंहा बे माने बोथोर लानानैसो मैगं थाइगंफोरखौ गायनायखौ जों गोदो नुयोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो बार मासैबो बे ओ एखे मैगंफोरखौनो जोङो गायनानै फुननानै जानो मोनो। नङा होनबा औ जेरैहाय जोङो ओ बान्दा कबिफोरखौ दाबो जोङो जानो मोनो।
औ
दाथ' बोथोर नङा नालाय होमबाबो दाबो मोनजायो आरोना बेफोरखौ फुलकबि बान्दा कबि जा बा आलु गोरलैफोरखौबो दाबो मोनजायो। बेबायदि औ खिन्थु ओ गोदोथ' बेबायदि मोनजाया मोनजायामोन गोदोथ' बोथोरखौ नायनानैसो आबाद फोरफोरखौ मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय दाथ' बेबायदि नंला दायो माने जेरै मेरै समावनो आबादफोरखौ मावनो हायो आरो। दुन्दियाफोरखौबो बार' मासैबो मोनो ओ बेलाथि दुन्दिया बेफोरखौ बेलाथिफोराथ' बांद्राय अखा हाबाय थाबा थ' बेफोरखौ ओ गाय बा बे दंफांफोरा थैलाङोना आरो फिथाइबो थाया फिथाइ थाइब बो माने सेवलाङो नाथाय आथिखालाव माने बेबायदि ओ माखासे हासार होनानै बेफोरखौ माने जेरै ओ सम दायोथ' सम नङा होमबाबो माने बेफोरखौ गाय नो हायो।
औ औ
बेबायदिनो ओ दिनै जोङो जेरै आबाद मैगं थाइगंनि सोमोन्दै गोबां मिथिबाय आरो नोंथांनिफ्राय बो माबायदि गायो फैयो बिनि सोमोन्दै जोङो गोबां मिथिनो मोनबाय जोंनि रायजलायनायखौ बेखिनियावनो दोनसै नामा नोंथां
औ जागोन नोंथां औ गोजोननाय थाबाय।